हेलौ
अ बिनानाव मा खालामगासिनो?
अ आङो जिरायनानै जाखांना जिरायनानै दङ आब'।
औ आं मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोनबा?
औ सावरायनो हागोन दे आब'।
अ जोंनि सोरगिदिं थानाय जिबिफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायथिना होननो सानदों आं।
औ दे फोरमायदे आब' फोरमायलांनो हागोन दे।
औ जोंनि सोरगिदिंथ' जेरावबो बायदि बायदि महरनि गाब आरो थाखोनि गोबां जिब जुनारफोर नुनो मोनो
औ
नङा होमबा
औ
जेरै माखासे जिबिफोरा बिरनो हायो। माखासे जिबिफोरा थाबायो माखासे जिबिफोरा मानबायो। माखासे जिबिफोरा बोरि आरो हायाव थायो आरो माखासेफोरा दैयाव थायो माखासे जुनादफोरा जुनादफोराखौ मानसिफोरा फियो
औ
मानसि फिसिग्रा जुनादखौ न'नि जुनाद होननानैबो बुङो
औ
नाथाय माखासे जुनारफोरा हाग्रा एबा अरनबारिफोराव थायो
औ
बिसोरखौ हाग्रानि जुनार होननानै बुङो
औ नंगौ
दाउफोरा अख्रांआव बिरो
औ
न'नि दाउ हांसोफोरा हायाव थाबायो
औ
मोसौ सैमा मावजि बायदिखौ न'आव फियो
औ
बायदि बायदि
मावनांगौ
जों नुनो मोनोदि गुबुन गुबुन जिब जुनारफोराबो गुबुन गुबुन राहायै हान्थियो
औ
जेरै मासे जिबौआ आथिं गैया नाथाय म
औ औ
मासे अस्ट्रिक दाउआ थोंनै आथिं लोगोसे फारनै गां खं दं नाथाय बिर थानो हाया
औ मोदोमनि
आरो गोख्रै औ औ आरो गोख्रै खारनो हायो
औ
मासे एम्बुआ बोरियाव बारनो हायो आरो दैयावबो सानस्रिनो हायो
औ हायो
आरो बैफोर जिबिफोरा थांनानै थानो थाखाय आदार जानांगौ जायो।
औ
नङा होमबा
नंगौ नगौ आब'। थारैनो सैथो बेफोर।
जेरै
थांनानै थानो थाखाय मोसौ बोरमाफोरा गांसो जायो।
औ
माउजिया एन्जर बायदि एम्फौ एनला
औ
हमनानै जायो
औ
दाउफोरा एम्फौफोर जायो सिंह लख्राफोरा बेदर गुबुन जुनारनि बेदर जानानै थांना थायो
औ
नुनो मोनदि मोसा मुफुर सिंह सियाल बायदिफोरा खालि बेदर जानानै थांनानै थायो।
औ नंगौ।
माखासे जिबौआ दै आरो बोरियाव थाना ना आरो एम्बुफोरखौ नागिरनानै जायो।
औ
गराइ, मैदेर, जिराद, गान्दा, बायदि गिदिर गिदिर जुनारफोरा गांसो जानानै थांना थायो।
औ
गासै जिब जुनारफोरनि थांनानै थानाय राहाया एखे रोखोमनि नंजोबा।
औ नंगौ।
नोना बिसोरनि थांनानै थानायनि राहाया आबहावानि सायावसो सोनारनानै थायो।
औ नंगौ।
जिबिफोरा गावसोरनि आखु बायदियै थानायनि राहाफोरखौ गावबा गावनो खालामनानै लानो गोनां जायो।
औ नंगौ।
जिउ जेरै दाउफोरा थानो थाखाय गावसोर बासा लुनानै थायो।
औ
नाफोरा दैयाव थायो। एन्जरा गावनो गुदुं खुरनानै थायो।
औ।
जिबिफोरनि थाग्रा जायगाफोरा गुबुन गुबुन रोखोमनिबो जानो हागौ आरो।
औ।
दाउफोरा गाहायै बिफाङाव बानानै थायो। बिसोरो बासाबो लुनानै थायो।
औ।
बिदिनो माखासेफोरा दन्दर आरो खुलि बानायनानैबो थायो।
औ।
माखासेफोरा थानायनि थाखाय मोनबो थि जायगा थाया। जेराव मेराव गिदिं गिदिं थाबाय थायो, न'आव फिसिजानाय जिबि फोर मानसि बानायनानै होनाय जायगाफोराव थायो। जेरै अमाया अमा गन्द्रायाव थायो, मोसौआ गुलियाव थायो, बायदि बायदि आरो
औ नंगौ
नोंथाङा बे जोंनि सोरगिदिं थानाय जिबिफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होलायदो
औ बे आयदायाथ' जोबोद मोजां जोंना मे बे जिब जुनारा माने गोबां दङ नङा होमबा जोंनि सोरगिदिं थानाय जिबिफोरा गोबां गोमथाव गोमोथाव गोमोथाव दङ सोमोनांथाव औ बिसोरनि बिसोरनि जानाय थानाय बेफोरो गासैबो आलादा आलादा थाथायनि सायाव सोनारो ना
औ औ
आरो बिसोरनि गाबनायफ्राबो आलादा आलादा
औ
बिसोरहा औ दाउफोरहा जेरैहाय बासायाव थायो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि आरो बे दाउफोरा माने बिदै दैयो बिरहैनानै फिसा जायो आरो सान्दुं बार अखानिफ्राय बिसि बिसोरो रैखा मोननो थाखाय एबा सुथुरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय भासा बानायनानै लायो मोजां जायगायाव खेथ्रा जायगा बिगायाव बा न'नि खना बा दंफांनि खना जायगाफ्राव बिसोरो बानायनानै लायो आरो गुबुन बेबायदिनो दाउखा दङ माबाफोर दङ दाउ दङ जेरैहाय गुबुननि बिदैफोरखौ जानानै गावनो दैनानै गालाङो नङा होमबा
औ
औ आरो गययाव जाथोसे दाउ थायो बे दाउखौ जोंसे जेलेंगा होननानैबो बुङो बेनि बासाया जोबोद नायनो समायना जायो आरो बेयाव बियो फ फसा जायो मोजाङै थायो बारहुंखा बारफोर फैयोब्ला बेनि बासाया मावनानै हायाव गोलैयोब्ला जोङो बेखौ खननानै जोबोद समायना होननानै जोङो न'फ्राव आलायनानैबो दोननाय जायो नङा होमबा
औ
औ बे बेजों लोगोसेनो जोङो माने हाग्रा आरो जोंनि न'आव फिसिनाय बेयाव जोंहा फाराग दङ हाग्रायाव थानाय जिबिफोरा जोंना गोबां खायसे खायसेया खैफोद गोनां जोंनि थाखाय माने गावनि मोखाङाव औ जिब जुनारा गाव गावनि मोखाङाव बेदर जाग्रा जिबिफोरनि जुदि मोखां फाङाव मानसिफ्राबो जुदि नुजाहैयोब्ला बा बिसोरजों जगा मुख मुाखि जानो गोनां जायोब्ला माने जिउ रैखा मोननांगौआबो जोबोद गोब्राब नङा होमबा जेरैहाय मोसौ सा मुफुर सिंह' बेफोरबायदिया बेदर जानानैसो थांनानै थायो नालाय बेफोर जुनार मानसि बा बेले गुब जुनार फिसा फिसा जुनारफोरखौबो माने मैहुर खालामनानै जायो लोगो मोनोब्ला माने रावबो बासिया आरो बिसोरनि मोखाङाव आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला जिबिफोरनि गेजेराव मैदेरखौनो जोङो गेदेरसिन जिबि होननानै बुंनो नांगोन
औ औ
औ आरो अस््रिक दावा आरो जोंनि ओनसोलाव थाया गामि ओनसोलाव थाया बियो लैथो लैथोमाफोर बायदि जायगाफ्रावसो अस्टिक दाउआ थानाय जायोना आरो बे दाउआ बे दाउआ जोबोद गोजौ जायो मोदोमा गिलिर लिरथाया बारा बे आरो रोजा गां दं औ आरो बालाहामा ओनसोलाव थानाय जिबि जिबि होननानै बुङोब्ला जों जुनार होननानै बुङोब्ला उदखौनो जों बुंनांगोन
औ
दा गोबाव समहालागै दै लोङाबालासिनोबो थानानै थानो हायो आरो औ उदखौहाय माने बालाहामा ओनसोलनि सुबुंफ्रा मुवा बेसाद बा माल माथा बोनो थाखायबो बाहायो बेबादिनो माने हाग्रानि जिफोरखौबो मानसिफ्रा न' लाबोनानै फिसिफैयो बेफोरखौबो जों नुबोदों जेरैहाय दाउस्रिै मैना दाउ दाउबाथ' औ बेफोरबायदिखौ माने न'आव फिसिफैनायखौबो जों नुबोदों राव रायज्लायनो सोलोङो सुबुंफ्रा आरो राव राय मिज्लायो नङा हबा औ औ बेफोर दाउफोरा माने जोबोद समायना जायो दाउ मैनायाबो जोबोद समायना जायो बेनि गाङा जोबोद समायना आरो बिनि गाबनाय गाराङा ओरैबायदि माने गोमसारो माने गासैबो खोनाहैयो आरोना
औ औ
आरो औ दा नाया नायाहाय जोंना दैयाव थायो बेनि बारजा बेनि बारजा बेनि आइसानि गेजेरजों बियो दैयाव थांनानै थायो आरो आदारफोरखौबो बे दैनि सिङावनो बायदि मैया ओ बा मैला बा ना फिसा फिसा नाफोरखौबो बेफोर गावबा गावनो माने जालायनानै बिदिनो थांना थायो बा हा जायो बा सुबुंफ्रा होनाय आदारफोरखौ न'आव फिसिनाय नाफ्रा जायो आरो हाग्रा फोरखौ जायो नङा होमबा औ औ आरो एम्बुआबो बेबायदिनो माने फिसा फिसा एम्फौ एनलाफोरखौ जायो बेबो
थिग बेबायदिनो आरो जोङो एन्जरखौ बुंनो थाङोब्ला एन्जराव गुदुङाव थायो आरो जोंना नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जिबौआ आथिं गैयाब्लाबो मान बायो थायो दैयावबो थायो आरो बे जिबौआ एम्बु हमनानै जायो आरोना गोबां औ गोबां बिस गोनां औ दे
स सावरायनायखौ दोनथ'नोसै नामा बिनानाव
औ दे दोनथ' जागोन दे आब' औ दे दे हबा दे औ दे